खोनायाखै।
खोनादों औ।
खोनाबाय दे एबार।
नोंनियाव जेबो मेसेज फैयाखै नामा।
मा मेसेस फैनो।
प्रफाइलाव।
प्रफाइलाव।
औ।
मा ज'रा
सानैनिबो रायज्लायनायनि रायज्लायनायाव माबाफोर बेकग्राउड दं ना मा होननानै खिन्थादोंमोन आंनाव।
ए बेखौ कमप्लिट बानायजोबखांबाय र आं। बेहायनो उम औ। अब्ला निलाानो ओंखारलांबाय थायो। दहायनो फैदो आं बेखौनोथ' खोन्थाहरदोंमोन नोंनो दहाय भिडिअ कलाव। दा बिदिखौल' खोन्थानायालाय आं
नंगौ होनोसै आंङो।
नंगौ नहाव
कलनि फारनिथिंबो माबाफोर बेकग्राउन नरथ्रेस दंङमोन नामा? नोंथांङा बर' राव रायज्लायदोंमोन नामा नंगौ। नोंथांङा गाहायनि माबा मोनसे सावगारि फोरमायथिखौ सेयार खालामदोंमोन नामा?
माबाया
आबुं मुं आरो कन्टेग आबुं मुं आरो थं आबुं मुं
आबुं मुं आरो जोनोम सान
मोनसेबो नंङा होनोसै नामा?
आबुं मुं आरो जोनोम आबु मुं आरो जोनोम सान खौ हरदों आं
आबुं मुं आरो कन्टेक्टखौ होनोसै आं
होदो
नोंथांङा एबा गुबुन बाहागो लाग्राया माबा गाज्रि एबा गाज्रि एबा दुखु मोनहोनाय बिस गोनां सोदोब बाहायदों नामा नंङा? सानैनिबो थाखाय बिबुंथिनि सम राननाया माबादिमोन?
आदागन्दा होदां।
थामजि स्निजि होनसै ने?
औ बेखौ हो
गाहायनि जायखिजाया बाहायजायो नामा? आं एबा गुबुन बुंथिगिरिया मोनसे बिजाबनिफ्राय माबा मोनसे फरायो। आं एबा गुबुन बुंथि गिरिया सिगांग्रो रेकर्ड खालामनाय अडिअ दामदोंमोन बे कल ओव आबुं सिरि सिरि दंमोन आं एबा गुबुन बुंथिगिरिया रेकर्डआव कारियाखौ मुंख'दोंमोन। जेबो बाहायजाथाव नंङा?
बेखौसो होदों आं बेखौनो होदों जिबो बाहाय जाथाव नंङा माबाखौ होदों आं
याखै?
जाया जेबो बाहाय जाथाव नंङाखौ होदां लास्टनिखौ
जेबो बाहायजाथाव नंङाखौ।
औ औला होदोंलां।
नोंथां थांनि सावरायनाया गाहायनि मा बे मोनसे दा आयदाखौ लाफादों नामा?
धोरोम राजखान्थि माइन'रिटि हान्जा नंङा नोंथांनि कलखौ रेड खालाम अआन हाथरखिया गाहायसिन आरो बा हाथरखियाव बयनिख्रुइ गोजौ हुसेन बा होबायलै
जोबाय
कमप्लिटेड साबमिट कमप्लिट जाबायनि आंनाबो
माबा
आरो फनस' हरनो थिनबादोंलै
दस्रानाव हरनां सिगोनलाया नोदा
सुदोमोनाव हरदोरा सुदेम सोमखोर
इसना जायाना सु देममोन नख आइफनस
आरोै
आइफन गोनांना जाया ना
आइफनगोनां ना जाया आरो?
ओ इफानो मोना
आतसा माबानाथ' सोमखोरना आइफनब नङाना औ
जोंना बेरखाङाबो हाबजायो मोनरा ने
दासो सारि मिनिट आधा घन्टा था दासो सारि
खोनाया
ए दासो सारि आरि आधा घन्टायाव
दस मिनिटबानो जाहोलै आधा घन्टा नांलाया
रायलायखांबाय नामा नों सोरजों बा
नोंजोंनो फ्रास नोंजोंनोसी सिगां
न
खोनाबाय
औ औ मास माजाखो
रुल्सफोरा मारै मारै मोनदे
होम
खोनायाखै
औ
रुल्सफोरा मारै मारै मोन दे?
मिथलां
मोनफ्रोमबो कलआ गोहोम गोनां रायज्लायनाय खारिजों लोगोसे खमैबो जि मिनिट गोलाव जानांगोन।
बहाय दं आंना जेबो नुआ फनल' नुयो नै? गोथांनो बे
बे खोनानै माबायाव
एफाव
हाबदोलाय
दोद होनानै एफाव हाबलां प्रबाइलाव आना बे होजायानो जेबो बे होबाबो जाफिनबाय थायो। खोनायाखै?
बिसोर मोनफ्रोमबो जि मिनिट गोलाव खलनि थाखाय दाइनजि रांसिम आरजिनो हागोन।
बवा
दाइनजि रां ना दाइन रां?
मारै
दाइनजि रां ना दाइन रां रा?
दाइनजि रां।
दस मिनिट गाव दाइनजि रां मोनो जाहैबाय।
बिनि राङालाय बहाथो ज'मा जागोन?
आ मिरां आं नावनो रां मानाय नुदों आं दहाय र' पेमेन हाबायाव पेमेनाव नायहैलाय दा। गोद-गोदजौआव पेमेनाव थांना पेमेनाव गोदजौआव फेमेन लिरनाय दं। नायाव थांलाय
जेनबाय नामा?
नै रां नुदों आं जायखि जा